हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना मोजाङै
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ दा जोङो आयदा बादि
औ नोंथां
बर'फोरनि आबाद मावनायावहाय बा बर' न'खरावहाय बाहायनाय दंफांनि बा औवानि माखासे मुवा बेसाद बा आइजें आयला बाहायनाय
औ नोंथां।
सायाव सावरायलायनोसै नामा नोंथां औ।
जागोन बिदिबा नोंथांखौनो जागायगोन होननानै खावलायबाय जागोन नोंथां जागोन।
औ-औ।
औवानि बाहायनाय होनोब्ला माने जों माने जोंनि सुबुं माहारिया ओ
ओम
गुजि जौखोन्दो सुबुं माहारियानो माने औवाखौ दासिमावबो बाहायो होननानै जों माने बुंनो हागोन आरो नोंथां
उम उम
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ‌ औवाखौ बाहायनाय होनोब्ला जोंनि गोदोनि समावथ' माने डक्टर अबेबा हस्पिटाल। जोंनि बर' न'खरफोराव एबा खाथि खाला गैयामोन नालाय नों थां बै समावहाय माने जोंनि सोरबा बिमा माहारिया सासे गथ' जोनोम होयोब्ला। बिनि उथुमाइखौ हास'नो थाखायबो माने बै औवा गो रलैनि थेवल जिरनानै बिनि उथुमनायखौ हासनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे। जोङो ओ थैनाय समावबो बबेबा न'खराव सोरनिबा न'खराव। ओ सासे सुबुङा थैयोब्ला बेखौहाय बै गोथैसालिसिम ओ बानलांनो एबा बोगारलांनो थाखाय जोङो बै औवाखौनो दानस'नानै। बाथि महरै बाहायनायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
नंगौ।
ओ आरो बेबायदि औवानि बाहायनाय होनोब्ला जों गोबां माखासे बै समावथ' जोंहा माने न'फोरा। ओ गोबां दानि बायदि। सिमेन्ट-अन्थाइ बालाफोरजों बानायनाय नङामोन नालाय नोंथां।
औ-औ।
बिनि थाखायनो माने बे ओ-औवाफोरखौ न' लुनो थाखाय बिनि खुन्थिया खुन्थियानि फ्राय लानानै बिनि बाथा। बिनि बाथा जिरनाय।
औ।
आरो बिनि ओ बै उखुम मुदा लगायनाय। ओमफाय बै जायखौ मुदाखौ सुंनानै दोनो बै ओ सैमा ना माबा होनोमोन नामा नोंथां? बेखौ जोंनिथिं औ। नोंगो जोंनिथिं ओ सैमा सुंनाय औ-औ नोंथां जोंनिथिं बिदि होनो आरो नोंथां माने बेफोर न' गंसे बानायनो थाखाय माने जों औवाखौनो बाहायजोबनाय जायोमोन आरो नोंथां।
उन उन्दुनो थाखायबो जोंहा बै समाव दानि बायदि ओ जेरै ओ फारलें बेफोरबायदि गैयामोन नालाय माने
औ।
ओ बै औवाखौनो जिरनानै जायखौ दारहा होनोना नोंथां? बै औवानि फ्रायनो दाहारा हेबनानै बेफोरावनो बनानै उन्दुयोमोन आरो नों नोथां आरो बेजों लोगोसे जों गोबां मख'नो हाबावो जोंहा जेरै ना हमनाय ना गुरनाय ना सानाय बे फोरावबो जेरै जेखाइ खबाइ सेन
उम
खखा फल' नै बैफोरखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो बानायनायखौ फ्राय नुनो मोनजोबो आरो नोंथां। जायनि थाखाय बै जेखाइ खबायजोंनो जोंनि ओ माखासे बर' न'खरफोरा थांनानै थाबोदोंमोन आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो औवा-औवा खोनोब्ला जेरै- आबाद मावनायावबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै
औ।
ओ हालेवोब्ला जोङो बेखौ बिनि मोसौनि जाय जुंगाल होनोना बेखौबो जों औवानिखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो लोगोसे हाफोरखौ समान खालामनो थाखाय जेरै मैफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुयो। आरो लोगोसे हाग्रा हायथुमनो थाखाय हासिनि आरो माइ हाय माइ हानाय एबा माइ मारा होनायाव खायनो थाखाय जोंहा बै हुकेन
औ
आरो बेबायदिनो माने जायखौ जों खदाल होनोना बै खदालनि खिलाफोरखौबो जोङो ओ फ्राय औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
बेजों लोगोसे गोबां दंबावो जोंहा जेरै जाय न'खराव गथ'आ जोनोम जानानै एसे देरबोयो बेखौ ओ फुथुनो थाखाय गथ'नि खादा खादा आं बेखौ एगजेक्टलि बुंनो रोङा नोंथां माने खादा बायदि बानायनानै बेखौ ओ गथ'खौ फुथुनानै दोनग्रा बानायोमोन आरो नोंथां। आरो आरो बेजों लोगोसे बै दाउफोरा बिदै गनो थाखाय जोंहा
औ
माने खादाफोरखौबो जों बानायनानै दोनोमोन। आरो न'खराव ओ संसार जानायाव एबा गोबां बेबायदिनो ओ माइफोर एबा माइ सालिनो थाखाय जोंहा सान्द्रै माइरं जावनो थाखाय बेबायदिनो संग्राय माने जों बुंनो थाङोब्ला माने औवानि बाहायनाया जोंनि सुबुं समाजाव ओ गोबां दं आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि साइद जोंबो आथिखाल बिथिङाव माबायदि बाहायनायखौ नुयो एबा माबायदि बाहायो बे औवानि बाहायथिखौ नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायनो एबा नोंथांनिफ्रायबो आं माने माखासे मिथिनो गोसो जादों आरो नोंथां
औ औ र' आंबो बिदिबा जोंनि ओनसोलावहाय औवानि बाहायनाय बेखौहाय ओं जा हायो फोरमायलांसै खिन्थु नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जे जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बा गुजि जौ खोन्दो सुबुंफ्रानो औवा बाहायनांगौ
नोंगौ औ बर'जों लोगोसे गुबुनफोराबो बाहायो औ औ
बेबायदिनो जोनोम जानायनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'बाय दा आङो जोंनि ओ बर'फोरनि प्रथमावहाय औवाजों बाहायनाय खौ बुंग्रोनोसै। दा नखराव बाहायनाय हिसाबै थ' जोंहा ओ ओंखाम-ओंख्रि संनायजों लोब्बा गोनां बेवहाय ओ दाबानि बिखुं बा खिला बानायनाय बेयावबो जोङो दंफांनि दंफांखौ बाहायो बेयाव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा खादा मैगं लानो थाखाय बेयाव औवा आरो सान्द्रि माइरं साारलिग्रा
ओइ
बेयावहाय नोङो औवा नांगौ सान्देंगा आरो बेजों लोगोसे जेंगाय माने आथिं गोनां खादा बायदि बेफोरखौहाय माने औवाजोंनो बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जि दानायावबो औवानि गोब बाहायथिफोर दङ जेरै- जोंहा सोरखि फिसा, सोरखि गिदिरनिफ्राय लाजेननानै दाखां जासिम गन साफोरखौ लानानै गोबां औवानि बाहायथि दङ आरो बेजों लोगोसेनो न'खरनि सोरगिदिं ओ दुमथेनो थाखाय बारि दुमनो थाखाय जोंहा औवा आरो बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमावहाय ओ बाथौ बिथा दुमनाय बेयावहाय बाथौ दुमनायावबो जों औवा खौनो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आबाद मावनायावहाय बाहायनायाव नोंथाङा मख'लांनाय बादिनो
औ नंगौ।
जिहेथु हुकेननि बाथ्रा ओमफ्राय मोसौ होग्रा लावथिखौबो जों औवाजोंनो बानायो। ओ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हासिनियाव जिहेथु हाथाय थायो
नोंगौ नोंगौ।
बिखुंफोरखौहाय औवाजोंनो बानायो आरो खदाल, खदालनि बिखुं बा खिला बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो
बेबायदिनो दंफांजों बानाय जानायाथ' गोबां दङ
आबाद मावनायाव हाय जोङो नांगालनिफ्राय लानानै ओ बेदनिफ्राय हासिनि फ्राय, रयनानिफ्राय लानानै बेवहाय दंफांनि माने माबाखौनो दंफांखौनो बाहायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माइ हग्रा रयना होननाय बाहायनाय दंमोन गोदोनिफ्राय बेखौबो जोङो गुवार बाहागोखौ दंफांखौनो बाहायो हमग्रा बाहागोखौ जों औवाखौ बाहायो आरो ओ आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंहा नोङो दंफांनि बाहाय मानसियाथ' न'खराव गोबां दङ जेरै खामफ्लायनिफ्राय लानानै खामफ्लाय टेबोल, चियार, बेरेंसि बेफोरखौ फ्रायै माने दंफांजोंनो बानायजोबनाय जायो आरो बर'नि न'खराव दंफांनि गोनांथार बाहायथियानो जादों ओ गाम्बारि खामफ्लायनि बाथ्रा। गाम्बारि खामफ्लायखौथ' जोंनिया बर'फोरा खेराइ फुजा होनाय समावबो गाम्बारि खामख्राइखौ बाहायो। लोगोसेनो जेब्लानाखि माने ओ हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान हाबानि समावहाय, ओ बिसोरखौ बरायनानै लाबोखांनायनि उनाव बा हौवाया हिनजावनि न'आव हाबा जायोब्ला बा हिनजावा हौवानि न'आव हाबा जाब
ओ
बिखौ बे गाम्बारि खामफाइनि गोजौआव गाखोहोनानै ओ आथिं सुनानै होनायावहाय गाम्बारि खामफ्लायखौ गोथार हिसाबै बाहायनायखौ बेयाव नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जायफोरना माने बर'फोरा हाथासुनि हाबा लायो हाथासु नि हाबानि गेजेरजों नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना हाथासुनि खुरनाय समावहाय हाथा बे हाथा खौहाय बाहायथारनायखौ नुनो मोनो आरो दा हाथाखौ जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो
नोंगौ नों
हाथासुनि हाबायावहाय हाथा गैयाबा माने हाबायानो जाया नोंथां ओंखायनो दंफांनि बाहायथिया जोंनि माने माबायावहाय बर'फोरनि संसार जानायाव जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' दाबो सोलिखायो जि थु जोङो थानो थाखाय जोंनोथ' न'खौ नांथारगौ ओमफ्राय न' लुयोबाथ' जोंनो दं फांनि अनगा जों हाखाथारा मानो होनबा दंफाङा खुनथि थियानिफ्राय जागायनानै ओ खोरखि दरजा सिलिं, बा गोजौआवहाय दोनाय बाथाम, रुवा, बेफोरावहाय आथिखालावबो माने टेक्न'लजिनि मुगायावबो लहा ग्लास, बा थिं, गुबुन गुबुनखौ बाहायदोंबाबो, दंफांनि बाहायनाय, बेखौहाय नागारदों नागारजोबनो हादों होननानै माने जों बुंनो हाया आरो बांसिनानो ओ गंसे न' जानो थाखाय दंफांखौ एसे नङा एसेबाबो बाहायखाथारनांगौ होनना
नोंगौ नोंगौ आरो बाहायनाया जोंनि गेजेराव दाबो दं आरोना नोंथां दङ नोंथां दङ
जोंनि गेजेराव माने दंफां आरो औवानि बाहायथिया गोबां जायगा लानानै दङ आं सानो
नोंगौ नोंथां नांगौ
बिदिबाथ' जोंना समाबो जोब्बाय नोंथां ओ नोंथांजों औवा आरो दंफांनि ओ जोंनि बर' समाज बाहायनाय बेनि सायाव सावरायनानै बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां
नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
जागोन नोंथां जागोन दे